अ नबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
अ गिबियावनो गोजोन हरनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ बावरग्रोनाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हरनि मोजां हामलायनायखौ आं जासिहरबाय
अ दा नोंथांनिसिम आङो मोनसे गोनांथार खोथा सावरायदों होनासो फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथांनो
औ औ हागोन नोंथां हागोन निस्सय हागोन
अ नोंथां बिदिब्लाा नोंथां जोंनि समाज दानाय बा न'खरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो मा माबाफोर मोनथियो नामा बेफोरनि सोमोन्दै आंनो एसे बेसेन गोसा ओ मा होनो ओंथिफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ हागोन नोंथां आं जाखिनि मोनदों जाखिनि मोननो हादों बेखिनिखौ आं नोंथांनो फोरमायहरनो हागोन बेनिखायनो आं नो बिथाङा न'खर बा समाजनि सायाव बुंनो होनायनि थाखाय। बा सावरायनो खावलायनायनि थाखाय आं नोंथांखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोयो। दा नोंथां न'खर होनना बुङोब्ला जों। गिबियावनो न'खर होनना बुङोब्ला जों गिबियावनो जोंनि आवगाय आवगायनो जोंनि आजै आजौ लोगोसेनो आजै आजौनि उनाव' फैगोन जोंहा आबै आबौ। बै आबै आबौनि उनाव जोंहा फैगोन जोंनि आइ आफा आइ आफाबा जोंनि बिमा बिफा बे बिमा बिफा आइ आफानि सायावनो न'खरनि गासै ओ गाहाय जाय गाहाय बिसोरनि सिङावनो गथ' गथाय थागोन बे गथ' गथाया बिमा बिफा बा गावसोरनि गारजेननि सायावनो गासैखौबो लानानै सोनारनाय जायो। आरो गारजेननि बा बिमा बिफा आइ आफानि खिनि फोरोंथाइ होनाय उन्दैनिफ्रायनो जोनोम होनायनिफ्राय लाजेननानै गिबि गुरु होननानै जायखौ बुङो जों बिमा बिफानिफ्रायनो जोंनि न'खरनिफ्रायनो सोलोंनो हायो मोजां आखल दानाय। मोजां खामानि मावनाय मोजां खोथा बुंनाय मोजां खामानि मावनाय गासैबो बिथिङावनो जों गावबा गावनि बिमा बिफा आइ आफानि फ्राय बा जोंनि न'खरनिफ्रायनो बा जोंनि बाय बाहागि जोंनि बिदा बिब' बिनानाव बायदिनिफ्रायनो जोङो सोलोंनो हायो नोंथां। बेखौनो आं गिबियाव बुंग्रोनांगोन न'खर होनना बुङोबा जों गासैबो न'खराव जाखिनि जोंनि फेमिलि बा परियाल थायो न'खर थायो। बे न'खराव जों साबा बा साबा बा जि जोन बा जि जोन गासैबो। सावरायलायनानै मोनसे ज' मद थालायनानै बा खौसे थालायनानै जोङो गोजोन न'खरखौ दालांनो हायो। आरो खौसे खौसे गैलायाबा जों न'खरखौ अराय सम गोजोन संसारै संसार जालांनो हायाबा जों दालांनो हाया नोंथां। न'खराव गोजोननाय गैयाब्ला जों समाजखौबो दावगाहोनो हाया। गिबियाव जों न'खर जोंनि न'खर संसारा मोजां जाग्रोनांगोन। बिनि उनाव जोंनि समाज बेब'स्थाया मोजां जागोन। जों गावबाागाव न'खरनि साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै गावबा गाव मोजां जाग्रनांगोन नोंथां। गावबा गाव मोजां जानायनि उनावसो जों समाज जोंनि नि बेबस्था जाखिनि समाजनि बेब'स्था दं बे बेब'स्थाखौ जों मोजां खालामनो हागोन बे समाज बेबस्थाया मोजां नंङाब्ला जोंनि हारियाबो मोजां जानाय नंङा बा मोजां जों हारिखौ दावगा होनानै नंङा आं बेखौनो सानो बेनिखायनो गिबियावनो न'खरनि बेब'स्थाया मोजां जानांगोन लोगोसेयैनो न'खरनि बेब'स्थानि उनाव समाज बेब'स्था फैगोन बिनि उनाव जोंहा हारि हारिनि बे हारि सम हारिनि हारिनि साननाय हनाया फैगोन थिग बिब्दिनो जों न'खर समाजखौ जों थिग बिब बिदिनो जों मावलांनो हायो आरो नोंथां बेखौनो आं नोंथांनो फोरमायहरो जे न'खरा मानि थाखाय गोनां बा समाजा जोंनो मानि थाखाय गोनां समाजा समाज दानाया जों जुदि न'खरनिफ्रायनो मोजां सोलोंथाइ लानानै जुदि जों गावबाव रोंखा राखा जानानै मोजां खामानि मावाब्ला मोजां आगान सुराब्ला जों समाजनि थाखाय जेबो खामानिखौ मावनो हाया बा जों आगान होनो हाया। जों गावबा गाव मोजां जायोब्ला जों गावबा गाव मोजां जानो हायोब्ला जों समाजनि खामानिखौ आगबारिनानै बा हारिनि जाथिनि खामानिखौ जों अराय मावलांनो हागोन जाथिनि बा हारिनि खामानिखौ मावलांनो हायोब्ला जोंनि बर' समाजा अरायबो दावगालांगोन। बा नों आं रोंखा राखा सुबुंङानो बिखा फोरदानानै रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै ओंखारबोआब्ला जोंनि समाज बेब'स्था आरो हारि दानाय बे अ बेब'स्थाफोरा मोजां जानाय नंङा होननानै आं सानो। बेनिखायनो गिबियाव जों सोलोंग्रोनाय। सोलोंग्रोनायनि मेन जोंनि गिबि गिबि खुन्थियानो जाबाय जोंनि न'खर जाय न'खराव जों जोनोम जायो। बै न'खरनिफ्रायनो जों मोजां गाज्रि गासै हुदा सोलोंनाय रोंनाय गासै खामानिखौ जों न'खरनिफ्रायनो जागायो बेनिखायनो न'खरा जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार जाय जाय जोंनि जोनोम न'खर आरो बिमा बिफानि सिङाव थानानै बिमा बिफानि आन्दाराव थनानै जों गासैखौबो सोलोंनो हायो थिग बिब्दिनोसो दावगालांनो हायो नोंथां बेखिनिखौनो आं नोंथांनि सेराव खम समनि गेजेराव जि हायो जि एसे हायो जा हायो बेखौ आं फोरमायबाय लोगोसेनो नोंथांनिफ्राय नोंथांनिफ्रायबो आं मोनथिनो लुबैगोन जेन समाज बेबस्था बा न'खरनि बेब'स्था न'खर दानायाव माबादि जानांगौ नोंथांनि बादिब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायहरदो अननानै नोंथां।
औ नोंथां औ ओ नोंथाङा खावलायनाय लेखा आंबो ओ मा होनो स-समाजनि बेब'स्था एबा न'खरनि बेबस्थानि सोमोन्दै बुंना होगोन। नोंथाङा जा ओ न'खरनि सोमोन्दै बा समाजनि सोमोन्दै ओ बेसेन गोसा खोथाफोरखौ आंनो फोरमायबाय ओ थिग बेबायदिनो ओ नोंथांनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरा थारैनो ओ सैथो ओ आरो अरजाथाव खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायलांबाय थिग बेबायदिनो आंबो आं आंनि जा मोनदांथिनाय एबा समाजनि एबा न'खर दानायनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो एबा फोरमायनो खावलायनाय लेखायै। आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों। ओ समाज मोनसे एबा न'खर गंसे दानांगौब्ला नख'राव गिबियै नोंथाङा बुंदों बिमा बिफा बिबौ ओ गथ'फोर थानांगोन। होनदों नंगौ थारैनो नांगोन गंसे न'खर जानोब्ला ओ मा होनो बिबै बिबौ एबा बिमा बिफा खस्थ' गथाय थानांगोन अब्लासो मा गंसे गोग्गो न'खर जानो हागोन। नङाब्ला मा बेफोर बेफोर गैयाब्ला मा होनो न'खराव रावबो सुबुं सोमजिनाय एबा फोलेरबांनाय नङा बिनि थाखायनो न'खराव बेफोर बिमा बिफा फिसा फिसौआनो जाहैबाय न'खरनि मोनफा फोलेर एबा समाज होनना होननानै बुंनांगोन एबा न'खर गंसे होननानै बुंनांगोन। जै न'खर गंसेयाव बिमा बिफा गथ' गथाय थायो थिग बेबायदिनो समाज मोनसे जानांगौब्लाबो गंफा गंफा न'खर थाना-थानानै गोबां न'खरजों लोगो नांनानैसो मोनसे समाज जायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो ओ समाजखौ ओ दैदेननो थाखाय एबा ओ मा होनो गिबि न'खरखौ दैदेनग्रोनांगोन। दैदेनगोरनो थाखाय मा नांगोन सुबुंनो मोनसे बुजिलायनाय एबा साननाय मोजां सानदांथि नांगोन। बैबो सान्दांथिखौ मोननो थाखाय गिबियावनो जोंनो मा सोलोंथाइ नांगोन एबा गियान नांगोन। बेफोरखौ जोङो बहा मोनगोन होननानै जोंङ गिबियावनो बुंखांग्रोनांगोन एबा रायखांग्रोनांगोन बेफोरखौ जोङो गियान एबा ओ मा होनो सोलों-सोलोंथाइखौ जोङो बहा मोननांगोन होनना बुङोब्ला गिबियाव जोङो ओ गियानखौ मोनो जोङो समाज एबा साफा साफा सुबुंनिफ्राय नुनानै सोलोंनानै नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो गि सोलोंथाइखौ मोनगोन गिबियावनो बिमा बि फा निफ्राय ओ बिमा बिफां बिमाय‌ बिफानिफ्राय मोनखांनायनि उनाव ओ जोङो मा ओ जोङो ओ फरमेल इडुकेसनाव थांनांगोन जेरै जोङो फरायसालियाव थांनांगोन जोङो फरायसालियाव थांनायनि लोगो लोगोनो जोङो अब्लासो मा होनो गियानखौ जोङो मा मोनगोन ओ हांखो सिनायनो मोनगोन गिबियावनो जों बे हांखो सिनायनायखौ जों बहा मोनगोन होनना बुङोब्ला जों फरायसालियाव मोनगोन बे फरायसालियाव जोङो गोबां सोलोंथाइ मोनगोन जोङो जेरै जोङो ओ फोरोंगिरिनिफ्राय गोबां सोलोंथाइ मोनगोन लेखाफोरनि फ्राय जों फरायनानै गियान मोनगोन बेबायदिनो जों गोबां मोनगोन आरो बैफोरनिफ्राय गियानखौ लानानै जोङो मोनफा मोनफा न'खरखौ जों दानो हागोन आरो जेरै जोङो जिउआव थांना थानायनि राहाखौ जोङो मा बे सोलोंथाइनि गेजेरजों दाना लानो हागोन थिग बेबायदिनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों नख'र दाखांनायनि उनाव जोङो समाज गंसेखौ जों खुंनो हागोन आरो बे समाजाव खुंनो थाखाय एबा समाजखौ फोसाबनो थाखाय समाजखौ नायसननो थाखाय जोंनो मा लेखा गोरों सुबुंबो नांगोन नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जों लेखा गोरों होनना बुंोबा जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन जेरै जोङो एम ए बि ए बेबायदिनो मेट्रिक पास जानांगोन बेबायदिनो गोबां जोङो सोलोंथाइ लानांगोन। बेबायदि सोलोंथाइ गोबां सुबुङा लानानै जोङो बैफोर गोबां सुबुंजों जोङो साफा साफा लोगो नांनानै जों समाजखौ दानो हागोन आरो नोंथां। बे समाजखौ दाखांनानैनो जों मा मोनफा गोग्गो समाजखौ जों दानो हागोन। बे जानाय समाजनि जोङो गाज्रि जेंना गाज्रि जनाय खैफोद आफोदफोरखौ जों मा बे सोलोंथाइ थानाय मोनसे सुबुंफोरासो ओ मा होनो बेखौ फोसाबनो हागोन आरो नोंथां बेनिखायनो मा होनो जोंङो सोलोंथाइ खौ नांगोन आरो बे समाजाव बे समाजाव सोर थाय गैयाब्ला मा होनो गोगो समाज खौ दानो हानाय नङा एबा न'खौ जोंङो दा नो हानाय नङा आरो बेफोरनो जाबाय जोंनि मा होनो मोनसे मोनथाय होननानै बुंनांगो आरो जों जेरै जों सोलोंथाइया जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार मोनथाय होननानै बुंनांगोन जोंङो मोनथाय एबा बेनांथार मोनसे बाहागो होननानै बुंनांगोन जोंङो।
औ औ
औ नोंथां सोलोंथाइयानो जाबाय जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो आरो बेबायदिनो मा होनो जोंङो गंफा गंफा न'खरखौ दानो हा गोन आरो समाजखौ दानो होगोन आरो नङा होमब्ला नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनोबो ओ बे समाजाव मा होनो ओ मोजांबो मानसि नांगोन समाज दैदेननो थाखाय जोंनो आरो नांबावगोन जोंनो मा ओ मा होनो मोनसे गोदोर गोदोर अफिसार जों जेरै समाज मोनसेखौ दैदेनखांनायनि उनाव समाज नि गोजौआव थाबावगोन जोंनो ओनसोल ओनसोलखौ जों दैदेनलांगोन बे ओनसोलनि सायाव जोंनो मोनसे ओ जायगा एरिया एबा जिला जों दैदेनांगोन नङा होमबा नोंथां बेनिफ्रायस जों मा रायजोखौ दै देननो हायो थिग बेबायदिनो जोंनो बेफोरखौ दैदेननो थाखाय साफा साफा गियान गोरों एबा लेखा गोरों सुबुं नांगोन अब्लासो मा होनो जोंनाव ओ बैफोरनि दैदेननाय बेबस्था एबा खान्थिफोरखौ जों मा ओ फोसाबनो एबा ओ मा होनो बेफोरखौ जोंङो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। नङाबा जों मा लेखा गोरों सुबुं गैया बेफोरखौ जोंङो रायजोफोरनि फारसे जोंङो बेफोर बेबस्थाफोरखौ जोंङो दैदेननो हानाय नङा आरो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो आंनि बुंनांगौ बेखिनियावनो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों आङो बेसेन गोजा खो था सावरायना जोबोर गोजोनबाय।
अ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो खम समनि गेजेरावनो बेसेन गोसा सावरायनो गोनांखौ सावरायना फोरमायहरनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां। गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों